हेल
नोंथाङा मा खालामगासिनो दंङो
दङ दा जिरायगासिनो
औ
ना नोंथांजों आं दैबानानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो सानदोंमोन फोरमायजागोन ना
औ औ फोरमाय जागोन
दा बिदिनो दैबाना सोमजिनाय बुङोब्लाथ' बिदिनो आसामाव दैज्लां बोथोराव बांसिनै अखा हायैखायनो बिदिनो दैमा दैसा आरिनि दैब' बारिफोराव
औ
बिदिनो दैफोरा बुरजा जानानै लासै लासै दैया बुंबोनानै लोमसावनो हमो
औ
जेब्ला बे अखानि बिबाङा बांसिन जायो अब्ला हाजोफोरनिफ्रायबो ओंखारबोनाय दैया दैब'फोरखौ उसिफाव होयो आरो
औ
अब्ला उसिफावनाय दैब'फोरनि दैया बिदिनो खाथि खालानि हालामफोरखौ दोबै होनोबो हायो आरो
औ
बेखौनो दैबाना होननानैबो बुंनाय जायो
औ
बिदिनो बुहुमनाङै दुंथायनि जाउनाव बरफ ग फैनानै एबा
गेदेर बांग्रिं जानायनि जाउनावबो दैबाना जानो हायो आरो
औ
दा बेफोरनो जाबाय आबुङै मिथिंगायारि जाहोनाव जानाय दैबाना होननानै बुंजायो आरो
औ
बिदिनो दै बानानि गोख्रोंथिया
बांनाय जायोब्ला बिदिनो मानसि आरो जिउआरारिनि गोबां खहाबो जायो आरो
औ
बिदिनो मानसिनि न'खर मानसि आरो जिब जुनारा खहा जानायजों लोगोसे बिदिनो
औ
सुबुंफोरनि हा आबाद मावनाय हा बेफोरखौ बिदिनो दैया दै बानाया गावनि दैनि थारजों ओ खुंख्लानानै लाङो आरो
औ
दा बिदिनो दैबानानि गोख्रोंथिया बांद्राय जायोब्ला
औ
बिदिनो मानसिनि न' बां धोन सम्पथि बिफां लाइफां जिवारि बायदियाव दैयाव बोहैखारलाङो एबा गोजावलाङो आरो
बिदिनो सुबुंफोरनि जिउआ गोबां खहा याव गोग्लैयो आरो
औ
बिदिनो मानसिया मानसिनि न'
ब
बिदिनो मानसिया न' गैयि जायो आरो धोन सम्पतिनि गोबां खहाबो जायो
औ
बिदिनो दैबाना समनि जाब्रबथायावबो गोग्लैना मानसि जिउआरि आरो दाउसिन दाउलाफ्राबो गोबाङानो आलाय सिलाय जालाङो एबा बिसोरो गावसोरनि जिउखौ बे दैबानानि गेजेरजों बुखारलांजानानै फोजोबस्रांना लानो गोनां जायो आरो
औ
बिदिनो दैबाना जाखांनायनि उनाव बिदिनो आबहावाया गेब्रेंनाय जानानै कलेरा थैखिनाय बेराम टाइफयड आरि बेरामाव मानसिया गोग्लैनो गोनां जायो आरो बिदिनो आरजाथाव राहा लायाब्ला बेफोर बेरामा महामारिनि महरबो लानो हमो आरो
औ
दा बिदिनो दैबानाया मिथिंगायारि खैफोदब्लाबो माब्लाबा बियो सुबुं सोरजिनायबो जानो हायो जेरै दैमानि बान्दो बायनानै सोमजिनाय दैबाना बुङोब्लाथ' जेरै दैमानि दैखौ होबथानानै दैमानि बिखायाव बान्दो बानायनायबो जायो आरो।
औ औ।
बे बान्दोनि गेजेरजों दै मोब्लिब दिहुननाय गोजान ओनसोलाव दै हरनाय आरि थांखि एबा बिथिंखि मावफुंनायबो मावफुंनाय जायो।
औ।
बिदिनो माब्लाबा जाब्रथायनि थाखाय दैमानि बान्दोआ बायफ्लंनानै खाथि खाला हालामाव बिदिनो गिथाव बाथाव दैबाना सोमजिहोयो।
औ
बिदिनो माथावरि बानाय बायनानै जानाय दैबाना फोर जेरै बिदिनो दैबानानिफ्राय रैखाथि मोननो दैमानि रुगुंफोराव माथावरि खोनाय जायो। अब्लाबो खायसे खायसे माथावरिफोरा बिदिनो दै बानाया बिदिनो खुख्लानायनि गेजेरजों माथावरिया बायनानै बिदिनो न' बाय माथुरि एबा दैमा जिङाव थानाय न' बायदिफोरा खौ गोबां सिलिंखार खालामो।
औ।
बिदिनो नोगोर सोहोराव बिदिनो गोबां अखा हायोब्लाबो अखानि दैया दाखोर दालाफोरखौ बोहैखारलांनानै नाला हाखराव बिदिनो ज' खालामहैयो बिनि जाउनाव नाला हाखरनिफ्राय अखानि दैया ओंखारलांनो हायैनि जाउनाव दैबानाया सोमजियो आरो
औ
दा बेफोर दैबानानि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनोलायदो
दैबाना होनोब्लाथ' गोबां दैया लोमसावबोनानै न' बां बायदि सिलिंखार खालामलांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
दैज्लां बोथोराव जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव गोबां ओनसोलाव दैबाना जानाय जों नुयो।
औ।
बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव दंग' दैमा -दैसा दैया बुरजा जानानै गोबां ओनसोलखौ लोमला जोबो। आरो गोबां न' बां सिलिंखार खालामलाङो आरो दैबानाजों गोबां गाज्रि मोनामनाय एम्फौ अनला जाबोर जथर सेवनाय बायदिया फैनानै गोबां बेराम आजारबो गोग्लैनाय जों नुनो मोनो। खायसे गाज्रि मोनामनाय बायदि जिब जुनारनि गोथै एम्फौ एनलाफोरा फैनानै
जोंनि देहायाव गोबां बेराम सोमजिहोयो आरो खायसे खायसे दैबानाया जोंनि थाखाय एसे मोजांबो खालामनानै होयो मानो होनबा आबाद फोथाराव माखासे बारि बाख्रा बोहैबोनानै गोबां हासार उनु लाबोनानै जोंनि दुब्लि फोथाराव हासार गालांनानै बायदि आबाद फोरखौ फसलफोरखौ मोजां जानायबो नुयो गोबां बेबायदिनो दैबानानि जाउनाव सिलिंखारबो जायो गोबां खस्थ'बो गोग्लैनाय नुनो मोनो मानो होनोबा
दैबानानि दैया लोमलानानै माखासे सुबुंफोरनि न' बांसे सेफायलाङो जिब जुनार बोहैखारलाङो दो दोख्ला दैयाव बोहैखारलाङो बेबायदिनो न' बां सिफायनानै थाङो गोबां बेबायदिनो न' बां सिफाय जानाय मानसिफोरा आलाय सिलाय जानो गोनां जायो आरो दाबसे खिबिराव थाहैनो गोनां जायो मानो होनोब्ला दैमाया लोमनानै दैया थाब रानैनि जाउनाव न'आव थानो हाया जायो बिनिखायनो दैबाना जोबोर खस्थ' आलाय सिलायबो खालामो होनना बुंनो हागोन आरो जों मानोहोनोबा बेफोर दैबानाया बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव गोबां ओनसोलखौ लोमनानै बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव जायो
औ
बेबायदिनो दैबानानिफ्राय जायगा लोमनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो माथावरिफोरबो खोना लायो
औ औ
माखासे सरखारनि अनसुंथाइजों नाथाय माब्लाबा बेफोर मावथावरिखौबो सौसि बोनायखौ सिफाय बोनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ औ दे नोंथां